हेलौ हेलौ हेलौ। हेलौ हेलौ। खोनाबायना खोनायाखै? हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ औ खोनाबाय? हालौ हेलौ अ हेलौ खोनाबाय? खोनादोंना खोनायाखै? हेलौ नोंनिखौ खोनाया माथो?
खोनायाखै?
औ औ खोनाबाय दासो खोनादों।
आं खोना फैयासै नोंनिखौ नों खोना हैदोंना मादों आंनिखौ?
खोनाबाय आं खोनाबाय औ। हालौ
हेलौ। हेलौ। मारै जा खो हेल'